औ नोंथाङा मा खालामदों?
औ दंथैयो नोंथां।
अ ओमफ्राय खबरा माब्रै नोंथांना?
औ मोजाङानो ओ टपिकनि सोमोन्दै बुंबा मोजां
औ आङो तपिक आ जेनेबा बर'नि बर' हारिनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बेफोरनि बागै सावरायनो सानदोंमोन।
औ औ बेनि सोमोन्दै थ' आङो सावरायदोंमोन। होमबाबो देलाय नोंथाङा फोरमायग्रोदो
औ आङो जेन'बा बर'फोरनि जेन'बा आइजोफोरनि जेन'बा सिगां सिनायथि जेन'बा जोङो गाननाय जोमनाय होननानै मिथियोब्ला दख'ना आर'नाइ बेफोरखौनो होननांगौ जाहैबाय आरो हौवाफोरनि थाखाय गामसा आरो गस्ला ओ थाबाय ट्रेडिसनेलि थानाय।
औ औ नोंथाङा थारैनो थारखौनो बुंदों। ओ जेरैबायदि जोंनि ओ बर' आइजोफोरनि सिनायथि होनबाथाय जेनेबा दख'ना दख'नाखौ गाननाय लोगो लोगोनो जोङो बर' माहारिनि आइजो होननानै जोङो सिनायथि मोनो नङा होनबा।
जेन'बा जोङो गुबुन जायगायाव थाङोब्लाबो सिनायनो हाबाय ना।
औ नंगौ। जेरैहाय आर'नाइखौ ला जानाय लोगो लोगो जेनेबा बियो जोंनि जोबोद मुंदांखा आरो मान गोनां जि बेखौ लानायजों बेगनो माने बियो ओ सासे बर' हारिनि सुबुं होननानै जोङो सिनायथि मोनो। आरो मिथिनो मोनो। ओ थिग बेबायदि बिदिनो आरो गोबां रोखोमनि ओ जेरैहाय जि जोमफोर दं ज नि गेजेराव आ आरो दानि आथिखालनि मुगायाव गुबुन गुबुन ओ सुबुंफोरजों जयै ओ थानो थाखायबो गोबां रोखोमनि जि जोमफोरखौ गारनायफोरखौबो जोङो नुनो मोनो नङा होनबा? दख'नानि अनगायैबो गोबां रोखोम रोखोमनि जिफोरखौ जों गाननायखौ नुनो मोनो। आरो जेरैहाय जोंनि बर' आइजो फोरनि आरो मोनसे जि दं। बे जाबाय ओ अगरं दख'ना जायखौ ओ बिथांमोना न'आव खामानिमानि मावनाय समावहाय गानो। बेफोरखौ जोङो नुनो नो मोन आरो ओ जोबोद जोंनि मुंदांखा जि होननानै बुङोब्ला बर' आइजोफोरनि बे ओ दख'ना थावसि जायखौ
औ दखनाथावसे औ।
औ दख'ना थावसिखौ जेरैहाय खेराइ मोसानायाव दै दिनिया गानो। आरो थिग बेबायदिनो आरोबाव जोंनि गेजेराव ओ दङ ओ जोंनि आइजोफोरा गाननाय जेरैहाय बैराथिफोरा गाननाय मोनसे ओ दख'ना दं।
अ औ औ जेब्ला जुलि जानाय समावहाय इयो माबायोना औ।
औ ओ बे ओ बे दख'नाखौ ओ द ओम बे दख'नाखौ
बे दख'नाखौ ओ मा होनोमोन आं एसे
दख'ना थावसिखौथ' गाना ना जुलि जानाय समाव।
दख'ना थावसिखौ गाना ओ जुलि जानाय समावहाय ओ बर' आइजोफोरा ओ मोनसे दख'ना गानो बियो जाबाय बिनि ओ आङो मुंखौ एसे बावउनानै दं ओ औ आं औ औ ओ जेनेबा आङो गोसोआव फैबाथाय नोंथांखौ फोरमायगोन।
औ औ
बेबायदिनो आरो गोबां रोखोमनि दं जेरैहाय गामसा। गामसाफोरखौबो जोंनि बर' ओ ओ हौवाफोरा गानो आरो गामसायाबो मोननै रोखोमनि ओ दानि मुगायाव तो जेनेबा जोङो गोबां रोखोमनि लंपेेनफोरखौ गाननायखौ नुनो मोनोबा खिन्थु गोदो बेबायदि नङामोन गोदोहाय जोंनि बर' हौवाफोरा जेनेबा गामसाखौनो गानोमोन गामसाया मोननै रोखोमनि दंमोन मोनसेया जाबाय सारामाय थेबनाय आरो मोनसेया सारामाइ थेबै सारनाय थेबनायखौ बर' हौवाफोरा जेनेबा मिथिं बा बहाबा फुजा हाबाफोराव गाननायखौ जों नुनो मोनोमोन बा बैसागो मोसानायफोराव गाननायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो सारामायथे बेखौ जेनेबा खामानि मावनाय बा न'आव थानाय दुगैनाय बायदियाव बाहाय फनायखौ जों नुनो मोनो नङा होन
ओरैनो थानाय समावहाय
औ ओरैनो उम थानाय समाव गाननायखौ जोङो नुनो मोनो औ बेबायदिनो
दा ओमफ्राय जोंहा बर'नि जानाय लोंनायनिया ओ जेन'बा जोङो ट्रेडिसनेलि जानाय लोंनाय दंना जोंनाबो जेरै अनला अनला दावउ बेफोरबायदि नारजि अमा बेबायदि जानाय दा नोंथाङा बेफोरखौहाय बोरै बोरै ओ नों जेन'बा ओ जायगा जायगा बेले आलादा आलादा जायोना संनायफोरा जेन'बा बबेबा बबेबा बुस थुफोरखौहाय आलादा आलादा लगायनानै सङो जायगा बाय जायगा दा नोंथांनियावहाय माबायदि सङो ङो बेफोरबायदिखौ अनला ओंख्रि संनाय नारजि संनायफोरा
अनला इंख्रि आरो नारजि सं संनाय आदबाथ' बेबायदिनो ओ जेरैबायदि जोंनि ओ ओ जेरैबायदि जोंनिया गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो बेबायदि नेमखान्थिजोंनो ओ संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होनबा होमबाबो जेरैहाय ओ जोंनि बर' हारिनि ओ आइजोफोरा गोदो जेरैहाय ओ नारजि ओंख्रि सङोब्ला बा ना बेदर बा खारै होननानै बेबायदि संनायखौ जोङो बांसिन नुनो मोनोमोन नाथाय दा नि आथिखाल मुगायाव जोङो बेफोरखौ जेरै नारजि ओंख्रिखौ जोङो बेबायदि ना बेदरनि अनगायैबो बेबायदि दालि, आलु, बिलाथि होनानैबो खारै होनानै संनानै जानाय खौ जोङो नुनो मोनो आरो बेबायदिनो अनला ओंख्रिखौबो जोङो बायदि रोखोमनि मिथिं गायाव मोननाय जायखौ जोङो जानो हायो बेफोरबायदि ओ बिबार बिलाइफोरखौ होनानै जोङो अनला ओंख्रिखौ संनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो अला ओं ख्रिया जोंनि बर' हारिनि जोबोद गोथाव जाग्रा आरो मख'जाथाव मोनसे ओंख्रि औ बेखौ हाबायावबो नांगौ जायो। नोंथाङा मिथिखायो औ बेबायदिनो आरो बेबायदिनो गोबां दं जेरैहाय ओ दाथ' दैज्लां बोथोराव ना मोनबा नाथाय जोङो मैथा मैथाजोंसो बांसिन जानायखौ नुनो मोनो मै था गोजाजों औ खांख्राइ बा नाफोरखौ जोङो संनानै जानाय नुनो मोनो आरो जेरै सबायजों आ साम ओंख्रि बा
औ सबाय साम
अमा बेदर अमा बेदर गोरानखौ ओ फोराननानै बेफोरबायदि आसार थासार बानायनायखौबो नुनो मोनो। थिननानै दोननाय नाफामखौबो थिनना दोननायखौ जों नुनो मोनो।
औ
बेबायदिनो जेरैहाय ओ मुला बायदि मुला बेदरफोरखौ बो बेबायदि फोराननानै गुन्द्रु बायदि बानायनानै बेखौ थिना जानाय दाफोरखौ नुयो आरो जोंनि ओनसोलाव औ होनबा नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा बे बरफोरनि जानायफोरनि
आङो औ फोरमायनो सानो दा माने जोङो जेनबा गुबुन सोरबा मिथियै मानसिया अनलाफोरखौ बोरै सङो होननानै बुङोबा जेन बा जोङो आ माइरंखौहाय जेनबा जोङो माबानानै देग्लिनानै पाउदार बानायगो रोनागोन जोङो गुन्दै बानायनांगोन बेनि उनावहाय जोङो बे ओ बेदरफोर अमा बेदर बा दाउ बेदर बे आरो जोङो बै मोनसे माबाजोंबो संनानै जायो अनलाखौहाय ओ एम्फौ जे बुङो इन्दि एम्फौ बेजोंबो जोबोद गोथाव जायो बे अनला ओंख्रिया
औ
सिगाङाव जोङो अनला ओंख्रि बानायनोबा माइरंखौहाय जोङो मोजाङै सुना लानानै फोराननानै गुन्दै देग्रोनांगोन ए गुन्दै देखांनायनि उनावहाय जोङो आलुफोरखौबो होफानो हाबाय अनला ओंख्रियावहाय आरो खारै खारैफोरबो एसे होनांगौ जायो आरो
औ नंगौ
बेबायदिनो अनला ओंख्रिखौहाय जोङो संनानै जानो हायो। आरो नार्जि ओंख्रि संनोबा सिगाङाव जोङो फाथो बिलाइफोरखौहाय खाना दोननानै फोराननानै दोननांगोन।
औ
बे आ फाथो बिलाइआ जेब्ला मोजाङै गोरान राननानै रानस्ला जायो बेखौ जोङो आ एसे गोबाव दोननांगोन आरो जेनबा जोङो आ नारजि संनो थाखाय एसे माबाया बानायनाया एसे गोबाव नांगौ जेनेबा सिगां जोङो बिलाइफोरखौ बे फाथो बिलाइखौ खानानै लाग्रोबाय खानानै लाना नै ओ फोराननांगोन आरो फोराननानै उनावहाय जोङो मोनसे प्लास्टिक बा अफायबा सोनानै दोननांगोन ओमफ्राय जेब्ला जोङो ओ जानो बेखौहाय बिलाइआ गोरान मोजाङै गेस्रेम जानांगोन आरो बेखौहाय जोङो जेब्ला सङो। अब्ला मोनायावहाय सोमग्रोनानैबो दोनो खायसे खायसे बिलाइखौहाय गुदुं खालामग्रोनानै सिफ्लेनानैबो डायरेक्ट होयो आरो जेनबा बेदरफोर एवग्रोनानै ओमफ्राय आरो मोनायाव सोम सोमनानै दोननाया जाहैबाय ओ बेदरफोरखौ संनानै बै आ दालि खाथा मोनसे दङ बिजोंहाय मोजाङै फिदिंनानै मोजां गेब्लेहोनांगोन आरो नङाबा नारजि बे बिलाइआ गेब्लेनाय नङा। बिदि
नंगौ
नारजिया जोंहा अमाफोरजोंहाय जानो बहुद गोथाव जायो जोबोदनो। अमा मेजेमजों दा बेफोरनोसै आरो नाफामजे नोंथाङा खोथाखौ रायखांदोंमोन‌ नाफाम बा बानायनायनियाबो एसे गोलाव दङ आरो प्रसेसा ओ दा आङो नोंथांनो नोंथांजों एसे मोजाङै बे नाफामनि खबरखौ लानानै उनाव नोंथांनो फोरमायफिनसै। ङो दोनथ'नसै नामा होमबा?
औ समाबो जाबाय ओ रो जों दिनै गोबां ओ मिथिबायबो आरो नोंथांखौ आं माबा मोन से खोथाबावदोंमोन होन्दोंमोन बे जाबाय दख'ना थावसि बिखौ ओ बैरा थिफोरा गानो।
औ औ अ
होमबा गोजोन्थों।